खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथां खुलुमबाय। ओ औ बिदिब्ला नोंथां ओ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे ओ जों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नोंसांनो फन हरनाय जादों आरो जेरैहाय बे आयदायानो जादों जे बैसागु फोरबो बर'फोरनि जा बैसागु बैसागु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो आं नोंथांजों नोंथाङा सम दोङोबा आंजों एसेस सावराय खानो हागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन दे।
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो जा बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो जेखौ जोङो गोदान गोदान बोसोर हिसाबैबो फालियो आरो नङा ओमबा नोंथां? बिदिनो जोङा औ बैसागुखौ जोङो आरो सातदिनहाय फालिनाय जायो आरो ओ
औ
जोङो बैसागु मोननै रोखोमै फालियो आरो जेरैहाय मानसि बैसु गिबि खेबावनो जोङो मोसौ औ औ जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो जेरैहाय मोसौ मोसौ बैसागु फालिनोबा जों मोसौखौ थुखैयो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंना गोबां आगजु एबा मुवा बेसाद नांगौ जायो जेरैहाय ओ पानिलााव हाल दै फान्थाव दिग्लि दिपा थाराय बिदि बायदिसिना नांगौ जायो। आरो आरो ओ औ बेफोरखौ जोङो ओ बै मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जोङो बुथुमग्रोना लायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ जा मैगं हाना लानाय बेखौ बेखौ फिसा फिसा बेखौ फिसा फिसा हाना लानानै जोङो औवानि खाथि जिरनानै बिदिनो माला सुयो माला सु होननानै जों मोसौनोबो गानहोयो आरो जोङो मोसौनि न' जा मोसौ गुलि बेयावबो खाना दो दोनो आरो मान बिसिनि थाग्रा न' जाय उखुम मुन्दाफोरावबो जों खाना दोननायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बेनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय जों मोसौखो ओ थुखैनो थाखाय दैमा बे दैमा एबा फुख्रि फारसे लाना थाङो आरो बेनि उनावहाय जोङो औ मोसौखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो जेरैहाय गोदोनि खुगा मेथाइ मोनसे दंना बेखौ खनै खनै जोङो बै मैगं थाइगं हाना लानायखौ जों सारै सारै सारै बे मेथाइखौ खनै खनै रोजाबो आरो रोजाबना थुखैयो आरो मोसौखौ दा बिनि उनावहाय जा मो सौनि दिरुं बेखौ जों बैयावनो बावना फैयो आरो बिनि उनावहाय जों मोसौनो फथा फोननाय जायो आरो औ बे फथाव जेरै हांगार‌ ओ खान्था एबा सारायफोरनिफ्राय हल'ना मोननै बेखौ जोङो थाव गुबैजों लागायनानै मोसौ फथा फोनना होयो आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ औ औआ औ आ औ बिदिनो औवा थुख्रा दानना लायो मोनथाम बिनि उनाव हाय‌ जोङो बै हांगारखौ बै मोसौनाव ओ फोना होयो एबा महर बिदिनो आ खिना होयो आरो जोङो ओ बेखौ मानो फोनो होनब्ला बेबो मोनसे ओ बेनिबो मोनसे उम‌ जेनेबा ओ बिनि मोनसे ओ बाथ्रा दं आरो जेनेबा गोदोनि आबै आबौमोना बुङोमोन जे जे ओ बेफोरखौ गोदोथ' बिदिनो ओ जेनेबा न' बां बारा गैबाङामोन नालाय बिदिनो अरन बारिमोन आरो मोसौफोरखौ बै दिनाव ओ बिदिनो हेंगारना होयो सारान हेंगारना होयोमोन नालाय आरो बिसोर बे जंगलनिफ्राय जा मोसा मुफु फोर ओंखारनाय बेफोरो मोसौफोरखौ अरथारोमोन नालाय गोदो आरो नाथाय बेनि बेनि थाखायनो बिनि नेमखान्थिनि थाखायनो ओ मोसौखौ जोङो बिदि महर आखिना होयो आरो जाहाथे मोसा मुफुरा गावनिनो लोगो सान नानै बेखौ जेबो खालामा जेनेबा मोसौफोरखौ जेबो खहा खालामा बिनि थाखाय औ बेनि उनावहाय जोङो जा मोसौ थुखैनानै मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयो आरो बेलेग दिनाथ' जों मोसौखौ बिदिनो फोथारफोराव गांसो जानो थाखाय दोनदाल होयोमोन नाथाय जों बै सानखालि मोसौनि सान नालाय बेनिखायनो मोसौखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला मोसौ खानो सम जायो अब्ला मोसौखौ ओ लाबोनानै बिदिनो मोसौनि नामाव थोगि होयो एबा खाला लगायो आरो बिनि उनावहाय जों मोसौनो गोदान दिरुं एबा मोसौनो ओ जायखौ फागा होनना मिथियो जायखौ जों फाथैनिफ्राय बानायो आरो औ औ बेखौ जोंङो मोसौनो बावो आरो नोंथां बेखिनिखौनो फालिना मोसौ मोसौनि सानखौ बारहोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ जा एक थारिक बे एक थारिकावहाय ओ जेरै जोङो एक्स' एकथा बिद बायदिसिना मैगं खांथिंना जायो आरो जेरैहाय खुंखा बिलाइ खुन्था खुन्थाइ फिथाइ बिदिनो हेलांसि मान्दिया ओ आरो थालिर फस्ला बिदि बायदि रोखोमनि आरो बेखौ जोङो ओ संनानै जायो बिदिनो बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि ओ आबै आबौमोना बुङोमोन बेखौ जानो हायोबालाय जोङो देहानि गासैबो बेमार आजारनिफ्राय बारग'ना मोनो होननानै आरो बेखौ सोरबा बिदिनो बेदरजों जायो सोरहाबा ओरैनो गोजाबो जायो बे गावबा गावनि गोसोसो आरो नोंथां आरो औ बिनि उननिफ्राय जा नैथि खालार जोंनिया नैथि खालानिफ्रायसो मोसानाय मुसुरनायफोरा जायो आरो नोंथां बै नैथि सानखालिहाय जोङो औ बिदिनो फुङावहाय सिखारनानै बिदिनो साखोन सिखोन दुगै-दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो आलारि बाथि ओ ल'गायो आरो जोङो । ओ गावबा गावनि मन्दिराव ल'गायनानै जोङो गोदोरफोरनाव जेरैहाय आबै आबौ ओ आदा, आब, आइ, आफा बिसोरनावहाय जों बोर लायो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ जा गामिनि मन्दिर बेयावबो थांनानै जोङो आफा इसोरनाव आलारि बाथि लागायहैयो आरो जाहाथे जोंनि बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बारग'थों होनना बोर बियो आरो जोङो । बेनि उनावहाय जोङो जा मैनि गिदिर गोलाव सुबुं बिसोरनिफ्रायबो जोङो बोर लायो बिसोरबो उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो । बेनि उनावहाय जोङो ज' ज' मोसा सानो ओंखारो आरो जेरैहाय ओ बर' आइजोफोरा बिदिनो बायदिसिना समायना रमायना बायदि बायदि गाब जेरैहाय जोंनि बर'नि गाननाय एबा जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे सिनायथि गाननाय जेरैहाय ओ दख'ना बिदन गोमो, आर'नाइ फास्रा गोजा, ब्लाउस गोज्जा इदि गानो आरो । आरो बेजों लोगो से बायदिसिना ओ देलायफावबो जेरैहाय फथा गोजा, आसान माला आरो खानाय खफायाव बिबार थुनाय बिदि समायना रमायना देलायफबो आरो बेनि उनावहाय जा हौवासाफोरा होनब्ला जेरै गामसा गोथां ओ ग'गिन्दि गस्ला, आर'नानाइ फास्रा बिदि लाना लायो आरो । दाथ' आथिखालाव बिदिनो आर'ना नायनि गस्ला एबा आर'नाइनि गामसा बिदिबो ओंखारबाय आरो बेफोरखौबो गाननानै जों नुनो मोनसै आरो नोंथां । आरो बिदिनो जों जा बर'ओ बर' हारिया एबा एबाबो जोंनि बर' हारिमुनि सिनायथि जा दामग्रा आग जु जेरैहाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा गुंगोना हारमुनियाम आरो जा औवानिफ्राय मोननाय थरखा एबा औवाजों बानायनाय थरखा बेखौ जोङो लानानै मोसा योमोन आरो गोदो नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ खम नुनो मोनसै आरो आथि आथिखालाव बिदिनो इलेकट्रनिक बुस्थु ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय ब' बक्स केसेट बिदिनो बायदिसिना लानायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो बेफोरखौ जोङो ला नाय नुयोब्ला जोङो बेफोरखौ बिसो-बिसोर जोङो ओ एसे एनै बुजायनांगौ जायो आरो । जेरैहाय जोङो जोंनि जा बर' हारिमुनि सिनायथि बेफोरखौ जोङो बाहायनांगौ जाहाथे बे जोंनि ओ सिनाय थिया जाहाथे जोबना थाङा एबा गोमोरलाङा बिनि थाखाय जों बिसोर बु बुजायनांगौ जायो आरो ।
औ
जोङो मोसानो ओंखारलांनानै बिदिनो गामि गामि एबा दाब दाब मोसानो थाङो । बिदिनो सोरहाबा बिदिनो रांखावरि हरो आरो सोरहाबा माइरं हरो बेफोरदि बेफोरखौ लाबोनानैनो जोङो जा ओ बैसागुनि जोबथि जा लास्ट स्नि सान जोबथि बे खालि जोङो मोन नसे जा जायखौ जोंनि ओनसोलाव ओ लावखार लावखार ओंखाम जानाय बुङो आरो । बेखौ जों फालियो आरो बेखौ जोङो जयैनो जा ओ बैसागु मागिना मोननाय बेफोरखौ लाबोनानै जोङो ज' ज'नो बयबो ओ फोथाराव बिदिनो लोगो नांनानै बयबो बिदिनो जौ सेरेब बेफोरदि लानानैबो जानानै जोबोद रंजा खुसि बै बैसागुखौ ओ बारग'होयो आरो नोंथां । दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बायसाहायै बैसागुखौ फालियो नोंथांआ आंनो एसे फोरमायजागोन दे
अ ओ बैसागु होनोब्लाथ' ओ बा बर'नि नेम ओ देरसिन फोरबोआनो बो‌ बो बैसागुआनो बर'नि देरसिन फोरबो नंआ‌ होमबा? ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि फालिनायजोंनो जोंनिआ बो माखासेया गोरोबो नाथाय आह खायसेखौ गोरोमनाय मोनाखै आङो ओ से खालार औ औ औ एसे आलदा जायो गामि लायै एबा ओनसोल सोलायै बेबायदिनो एसे आलदा जायो बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननि नोंथांमोननिआ से खालाराव जे से हो एक्स' ओ सेजौ सेथा मैगं बुथुमनानै जायो बेहाय माने जोंनि ओनसोलाव ओ बे से खालार दिना ओ जोंनि ओनसोलाव मानि जोंनि ओनसोल एबा जोंनि गामि ओनसोल गामियाव आरो ओ से खालार दिना मानसिनिआओबो से खालार दिनानिफ्रायसो मानसिनि बैसागु जायो नङा होनबा?
औ औ नंगौ
औ बे से खालार दिना बयबो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां आरिस्रां लोबस्रां ओ आलारि बाथि सावग्रोनानै इसोरनि सेराव आर'ज गाबग्रोयो आरोना इसोरनि सेराव आर'ज गाब नानै ओ जोंनि न'खरनि गेदेरफोरखौ जोङो खुलुमस्रांनानै बिसिनिफ्राय बोर लायो आरो बिसोरो जोंनो बोर होयो बेबायदि दिनो जोंनि न'खा न'खा थिनि एबा बाय बाहागिनाव थांनानै जोङो बिसोरखौबो खुलुम हैयो आरो बिसोरनिफ्रायबो जों बोर लायो बेबादि बेबादि खालामनायखौ जोङो जोंनि गामियाव मो नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो नैथि साननिफ्रायसो ओ रंजानाय बाजानाय मोसानाय बेफोरो नैथि साननिफ्रायसो जागायो आरो ओ बे से खालाराव जोङो बेबादिनो ओ गेदेरखौ मान होनाय गो उन दैखौ बोर सारस्रिनाय बेजों लोगोसे जोंनिया मानि मैगं मैगं एबा खाना जानाय ओ ओरैनो
जानाय हिसाबै भागिह बाय बाहागिखौ लिं थुमनानै जाहोनो जानाय हिसाबै गोदान बोसोरनि जानाय हिस साबै जोङो खुंखाजों अमा बेदर नोंआबा दाउ बेदर बेबायदि खुंखाजों जानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो खुंखाजोंल' जायो आरो जों मानि बे से खालाराव एक सो ओ एकथा मैगंखौ जोङो बुथुमथ'वा मानि जोंनि ओनसोलाव बुथुमनायखौ जोङो नुनो मोना बेनिफ्राय नैथि साननिफ्राय जोङो रंजा बाजायै बेबायदिनो बोराय बुरैफोरा खाम सिफुं जथा लानानै बेबायदि दिनो बोराय बुरैफोराबो रंजायो उन्दै गथ'फोराबो ओ सोरबा बेबा बिदिनो गोदान मुगानि एबा सोनाबारि दामजुफोरखौ लानानैनो रंजानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ ओ थ'ब्ला बेबायदि लानानै ओ ओंखारो आरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा गु गुबुन मोनसे ग्रुप बोराय बुरैफोराबो गुबुन मोनसे आरो बेबायदिनो उन्दै गथ'फोराबो गुबुन गुबुन बेबायदिनो ओंखारनानै बयनिबो न'खर न'खर र रंजानानै रंजायो। बेबायदिनो न'खर न'खर रंजायोब्ला न'खरनि मानसि फोरा मानि अनसुंथाइ हिसाबै सोरहाबा माइरं सोरहाबा ओ फैसा बेबायदि दान हरो आरो। बेबायदिनो ओ रं जाय रंजायै स्नि सान मोनफैयो ब्लाथाय स्नि स्ना स्नि सानावसो जोंनिया स्नि था मैगंसो जायो माने सेजौ था से बिदि मैगंखौ जोंनियाव जानायखौ नुनो मोना माने स्नि स्नि सान मोननो मोनोब्लासो स्नि था रोखोमनि मैगंखौ जोङो बुथुमनानै जायो आरो। आफ्राय बे स्नि था र खोमनि मैगंखौ मानो जायो होनोब्ला जोङो माने बे ओ गोदान बोसोर एबा जिनै दान बे जिनै दानाव जाहाथे जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जाया एबा जोंनि देहानिफ्राय जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जाया बा बेराम आजार फोरा जोबस्रांलाङो बेनि आसायाव माने बे मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
बे बेजों लोगोसे आरो जोङो दा नै गोदो बैसागुखौ माने दान मोनसे फालियो होननानै मिथियोमोन। गोदोनिया